हेलौ
खानादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ दे दिनै बिदिनो बर'फोरनि माइ गायनायफोरनि सायाव सावरायदिनि एसे। बर'फोरनि बायदि रोखोम बिदिनो बायदि बायदि खोथिया फोनाय खानाय बाख्रियाव सोनाय बेफोरनि सोमोन्दै राय्लायनि।
औ जागोन नोंथां राय्लायजागोन।
दे जागोन दे। बिदिब्ला नों एसे बुंग्रो नामा?
औ दे जागोन नोंथां आं एसे बुंग्रोलांनि। ओ जोंहा बर' फोरनि माइ गायनाय नि खोथा होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो जोंहा खोथिया फोनायनि खोथाखौ लाबोग्रोनो गोनां जायो। ओ बर'फोरा जोंहा खोथिया फोनाय समावहाय खोब माने माइलि बासिनो गोरों होननानै बुंनांगोन आरोना। बेयो जाहैबाय बर' फोरनि दोरोङारि गियानाव गोग्लैगोन। नङा होमबा नोंथां? दोरोङारि गियानाव गोग्लैगोन बियो मानो होनबा जोंहा माइलि बासिनायावहाय बर'फोरा खोब माने गोरों। खोब माने बर'फ्रा माइलि बासि नायाव माने ओ माबायदिखौ माबायदिया मोजां जायो माबायदिया माबायदि ओ माइखौहाय ओ जोलैखौहाय लाखियोब्ला गायोब्ला ओ फोनानै गायोब्ला माने माइ फिथाइया मोजां जागोन आरो बबे समावहाय बे माइखौ बोरियाव गायोब्ला मोजां जागोन ना दैज्लां माने दहलायाव गायोब्ला मोजां जागोन ना। एसे-एसे दै थानायाव गायोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ माने बिसोरो खोब माने सिनायनो गोरों आरो ना बेफोरबायदि बुंनांगोन। ओ बेबायदिनो जोंहा ओ बर' सुबुंफोराहाय ओ माइलिनि थाखाय ओ बबे हायाव माबायदि माइआ मोजां जागोन बेखौ नायनानैहाय ओ माइलिखौ माने बिसोरो बुथुमो। बे समाव बिसोरो माइलिखौहाय सिगाङावनो ओ मोजां माइखौहाय बुथुमनानै लाग्रोयो। ओ बिदिनो जोंहा माइनि रोखोम होननानै बुङोब्ला गोबां दं। रनजित माइ दं माइसालि माइ माइब्रा कल्पना दङ जय बांला बिदिनो गोबां दाथ' आरो नोंथां औ दाथ' आरो जोंहा गोबां माने गोदान- गोदान माइ माबा बर' माइ ओंखारबायनो। माबा मासुरि माइ बेफोरबायदि ओ गोबां माने ओम। माइनि जोलै माने बर'फोरा ओ गायनो हमबाय आरोना। गोदोनि दिनावथ' बर'फोरा मा माइसालि आसु बेफोरखौ माने बांसिन गायोमोन फोयोमोन। आरो बावा।
ओ-ओ।
बेबायदिनो जोंहा दायो ओ मा होनो खोथिया फोनायनि सायाव आं एसे खोन्थालांनोसै माइ गायनायनियाव एसे उनाव थांनोसै। ओ खोथिया फोनायाव जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा माइलिखौ बासिना लानाय जायो। ओ बेनि उनावहाय मा होनो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोंहा बे माइलिखौ बासिनानै ओ गोदोनि सिगाङाव माइलिख' ना मा दंमोन होननानै खोनायो आरो ना। खिन्थु आथिखालाव बे माइलिख' खौ माने नु नुनाय जालिया। थ' नुवाखैनो जोंथिं जाय माने बेनि फुरा माने बाहायनायानो गैलिया। ओ नुनो थांलिया आरो माने बानायनो रोंलिया नामाथाय बे माने बे मोनसे माबाखौ ओ दोरोङारि गियानखौ दोरोंखौहाय माने बिसोरो गारबोबाय होननानै बुंनांगोन। बेनि सोलायहाय माने बस्थायावसो माइखौहाय सोनानै खाथेनानै दैयाव एबा फुख्रियाव माने सानथामसोमहालागै सोमना दोनो नामा नोंथां।
औ नांगौ।
ओ सानथामसो सोमना दोननानैहाय बेखौ बोखांना लाबोनानै ओ हायावहाय ओ लखमा दोनो लखबना दोननानैहाय बेखौ मा होनो गाजा बिरहोनाय जायो थालिर बिलाइ खोबना दोन नामा नोंथां?
औ थालिर बिलाय बिदिनो बै थास' गुवार गुवारा।
औ बेफोरखौ खोबना दोननानै ओ गाजा बेरहोनाय जायो। आरो बेनि उनावहायसो माने ओ अखा आरि हायोब्ला बोथोर मा -मा होनो मोसौजों गोदो हालेवनानै ओ मा फोमोनना- हाखौ माने फोजानाय खोथिया फोजानाय बेफोरबायदि खालामना लानानैहाय ओ बे गाजा बेरहोनानै बेखौ बिसोरो माने दुब्लियाव लाना थांनानै बर'फोरा बेखौ माने फोहैयो। फोहैनाय समावहाय ओ माबायदि फैयो बिसोरो ओ सिगांथिंजाय ओरै सारै- सारै उनथिंजायहाय फैयो ना सिगांथिंथ' सारनानै उसि माबाथिं सिगांथिं थांफिननो हाया। माबायदि फैयो नोंथाङा एसे मिथियो नामा?
औ नंगौ, आं खोथिया फोनायनि सोमोन्दै एसे मिथिगौ मानोना आंबो फोखांबाय नालाय
औ।
सिगां जोङो खोथिया फोगोन जायगाखौ दैजों हालेवनानै लाग्रोयो जाहाथे खोथिया मोजाङै रज'नाय बायदि हाब्रुआव।
बे खोथिया फोनाया जाबाय सिगां लाग्रोनानै बेखौ गाजा बेरहोनानै फोनाय जायो। ओ खोथिया फोनोब्ला जोङो
माने जोङो सिगाङाव सोरबा -सोरबा सिगांथिंबो फोहरो सोरबा- सोरबा उनथिंबो फोयो आरो ना। जों बेखौ नुनो मोननाय जायो। सिगांथिं फोबा एसे गेजेर -गेजेर जायगायाव गारहरनांगौ जायो।
उम।
बिदिनो खोथियाखौ बेसेबां बुरजा माने बेसेबां माने माइखौ बेसेबां बुरजा हायाव गायगोन। खोथियाखौबो बेसेबां जखानि आरो जेब्ला बे खोथिया थिलियाव दैया दै थाबाय थायो अब्ला दैसायावबो जों फोनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो खोथियाया खोथियाखौ फोनानै नैजि सान आरो ओफ्राय से मास उनावहालागै बे खोथियाखौ फुनानै माइ गायनाय जायो। बे गायनायखौ उनाव माइफोराव हाग्रा जायोबा हाग्रानि मुलि होयो सोरबा- सोरबा दाङो।
औ।
बिदिनो लासै -लासै हालागै एम्फौफोरनि मुलि होयो। आथिखालावथ' बिराद एम्फौ जायोना।
एम्फौनि होनाय जों मुलि- मुलि उम आरो बायदिसिना हा- होबाय उम बिदिनो मोजाङै खस्थ' खालामनो आबाद मावबाय। बिदिनो नै मास, थाम मास उनाव माइ मोनबाथाय हायो। बे माइ मोननाय समाव दुब्लि बारिनि दैखौ फोराननांलाया। दुब्लि बारियाव दै था बा माइ हानाय समाव बे माइ माइया दै लोमनानै गाजाबो बेरनो हागौ। बेबादिबा फ्रायबा माइ माइ फिथाइ मोननायाव खहा जागोन आरो।
ओं।
बिदिनो बर'फ्रा दोरोङारि हिसाबै माइ आबादखौ मावो।
ओं। आरो बुंबावगोन नामा नोंथाङा?
उम अह बाख्रियाव सोनायनि सोमोन्दै होनबाथ' जोङो सिगाङाव माइखौ हाना लाबोनानै बेखौ फोराननानै बाख्रियावसो सोहरो। बे बाख्रि सोहरनायाव सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन नेमखान्थिजों बाख्रियाव सोहरनाय जायो। नाथाय बे खान्थिफोरखौ जोंनि जा एरियायाव नुन नुनो थांबांलिया।
उम।
नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ जोंङो माइखौहाय ओ गायनाय जायो बेहाय खोथिया फोनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थाबाय। नोंथाङाबो एसे खोन्थाबाय। ओ जोंहा माइ गायनाय समावहाय बिदिनो हमनानै ला माइखौहाय जोंहा हालेवनायनि मोनसे ओ दं माबा मा होनो नेमखान्थि दं। माने खनसेनो खनसे हालेवगासियावनो माने माइखौ गायजाया। ओ गिबि हालेवनायखौ मा होनो खारायनाय। खारायनाय बुंनाय जायो। बेबायदिनो जोंना नैथि खेब हालेवनायखौहाय‌ सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो थामथि खेब ओ हालेवनायखौ मा होनना बुंनाय जायो?
आं बेखौ मोनथिखा
बेखौ बहर ना माबिदि मोनसे बहर होनाय ना मा बिदि मोनसे आं मोनथियो मिन्थिदों आरो ना आंनि मिथि लेवबा ओ बेफोरबायदि बेफोरबायदियाव औ बेनि उनावसो माने माइखौहाय गायनाय जायो आरोना। आरो जेनेबा जोङो माइखौ गायोब्ला माइखौथ' जोङो गायनानै मा सिगांथिं गायलाङा, गायनानै उनथिंजायसो मा फावसायबोबाय थायो।
औ गायो ओ
बे जाहैबाय जोंनि जोंना माइ गायनायनि मोनसे ओ खान्थि माइ गायनायनि मोनसे नियम बे आरो बेबायदिनो जोंहा ओ मा होनो माइ हानायखौ नायब्ला माबायदिबा हायो? माइखौहाय जोंहा ओ खासि लानानै हानाय जायो। बे खासि लानानै हानायावहाय ओ सोरनिथिंबा सोरनिथिंबा माने माइ हानायनि बे मोथि खानाया एसे गुबुन गुबुन आरो ना गुबुन गुबुन नुनो मोनो। सोरनिथिंबा माने डाइरेक्ट बजा बजा सिस्टेम हालांनायखौ नुनो मोनो। खिन्थु गुबुन नोंसोरनिथिं माबायदि बजा सिस्टेमखौ हायोना मोथि सिस्टेमखौ हायो? नाथाय जोंनिथिंजाय माने बै मोथि सिस्टेम हानायखौ बांसिन नुनो मोनो। खिन्थु बर'फोरासो माने मोथि सिस खौ हायो आरोना खिन्थु गुबुन गुबुन थिंबो बे बजासे जोहा हानाया दं नामाथाय। माने बेखौ माने आं बारा मिथिया खिन्थु गुबुन हारिफोरा माने बांसिन बजा सिस्टेमखौ हायो आरोना। खिन्थु रफ्रा मोथिखायो मोथिखानानैहाय बेखौ मथि खानायखौ मिथिया नामा नोंथाङा?
ओहो मिथिया।
जोंना मो थिखानाय माने जोंहा माइखौ मा होनो आखाइजों हमनानै हाया दालाय। आखाइजों हमथुमनानै हानानै आखाइयाव माने हमथुमगासो हाय एसे एसे हानानै आखाइया माने आथुंगासे माने आखाइ आखसिथिंजाय बेसेबां माने बुरजा माइखौ हानानै हमथुमनो हायो ‌बेखिनि हमथुमनानै बेखौ खानाय। बे जाहैबाय जोंना मोथिसे जुदि नोङो आखयाव आखाइ आखसिदिं ओह अ दे बिदिब्ला ओं दोनथ'सै नामा नोंथां जागोन।